हेल' औ औ खोनादों।
ओ आङो नोंथा जों दायो ओ जोंनि खेला दोरोङारि बा दोरोङारि नङै खेला औ गेलेनायनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय ओ सावरायनो लानाय जाबाय आरो। जेनेबा ओ ओं। गेलेनाय गेलेनाया जाबाय जोंनि मोनसे देहाखौ गोजोन गोसोखौ गोजोन होनायजों लोगोसे जोंनि देहाखौ राफ फोद लाखिनायनि मोनसे ओ आयदा बा मोनसे ओ मा बुंगोन बेखौ टपिक होननानै बुंनो हायोना जायजों जोङो जा गेलेनायजों जोङो जोङो जोंनि गोसोखौ गोजोन होनो हायो लोगो जोङो जोंनि देहानि ओ बानाय मेंनायफोरखौ होखारनायजों लोगोसे मा होनगोन जोंनि देहा ङो गोख्रों खालामो माखासे बेमार आजारनिफाय जोङो रैखाथि होनो हायोना आथिखालाव जोङो गेलेनायखौ गुबुन गुबुन रोखोमनि मोनो हायो जेरै ओ दोरोङारि गेलेनाय बा जोंनि हादरारि गेलेनाय बेनिफ्राय जोङो आथिख आथिखालाव गेलेनायखौ ओ टेक्नलजि जोंबो गेलेनो हायो। मबाइल गेम भिडिअ' गेम कम्पिउटार बायदिफ्रावबो जोङो। गेलेनायखौ गेलेनो हायो नाथाय बै टेकन'ल'जिजों गेलेनाय आरो जोंनि प्रेकटिक केलि जोंनि देहाजों गेलेनाय बियो बेयाव साम फाराग दं होननानै आं सानो मानोना जेराव जोङो ओ अनलाइनाव बा भिडिअ' गेम गेलेयोना बेफोरनि गेजेरजों माखासे गाज्रि हुदा फोरबो जायो। आरो बेफोर गेलेनाय फोरजों जोङो जोंनि देहाखौ सोलेरखौ नोरजिया जोंनि देहा सोलाया नोरजि जालाङो नाथाय जेब्ला जोङो फोथाङाव ओंखारनानै जोङो बायदि बायदि क्रिकेट फुटबल बेनि अनगायैबो जोंनि दोरोङारि गेलेनाय जेरै गिला गेलेनाय ओ गर गेलेनाय दाउला सौलायनाय बेफोरबायदि गेलेनायजों जोङो जोंनि देहाखौ गोख्रों खालामनो हायो। बेफोरबायदि गेलेनायजों जोङो जोंनि देहानि नांगौ जानायफोरखौ मोननो हायो जेरै जों बेजों गेलेनाय लोगो लोगो जोंनि देहानिफ्राय ओ जोंनि देहाया मेङो दा जों गोलोमो बे गोलोमनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि देहानि नाङै बुस्थुफोरखौ गोजान खालामनो हायो। बेबायदि होननानै आं सानो नोंथाङा बिनि सोमोन्दै मा होननानै सानो?
ओ नोंगौ गेलनाय जों जोङो जोंनि देहाखौ गोख्रों खालामनानै लाखिनो हायो। आरो जोङो माखासे जेनेबा ओ ओ देहा हायाव ओ गाज्रि माने जोंनि रोदा जोंनि देहानि हाराफोरा जेनेबा गेलेनायनि गेजेरजों गो गोख्रोंसिन जायो। जेनेबा जोङो ओरैनो जिरायनानै थायोब्ला जोंनि देहानिफ्राय ओ माखासे मैला फोरानो। हगारनो हाया औ नाथाय गेलेयोब्ला जोङो गोलोमगोन गोलोमनायनि गेजेरजों जोंनि देहायाव हाबनानै थानाय माखासे मैलाफोरा माने गबोनो थाखाय खाबुखौ मोनो। जायनि थाखाय माने जोंनि देहाया एसेबाबो ओ माने गोख्रों जायो आरो। ओ जोंनि जोंनि जेनेबा देहानि ओ बेगें बा रोदाफोरा जेनेबा गोख्रोंसिन जानो खाबु मोनो। आरो जेनेबा जोंनि गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोंनि देहाया एक एक्सारसाइस खालाम खालामोबा एक्सारसाइस जायो औ ओ जेनेब्ला जोङो जोलुर गेलेनायनि गेजेरजों ओ जोङो गावखौ जेने गावनि रोंगौथिखौ ओ दिन्थिनानै आरोबा ओ ओ क्रिकेट बा जोलुर गेलनानै जोङो मोनसे मोजां प्लेटफरम सिम सहैनानै जेनेबा गावनि जिउखौ दैदेननो थाखाय राहा लामाबो लानो हायो औ जेरैबायदि जोङो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो जोङो माखासे गेलेग्राफोरखौ नुनो मोनो। ओ जेनेबा ओ मुं ओ माखासे मुंदांखा गेलेगिरि बिथांमोना जोंनि हारिखौ सिनायथि होगासिनो माने ओ बेबायदिहा हारि मोनसे दङ बेफोरखौ माने जोङो गेलेनायनि गेजेरजोंबो दिन्थिनो हायो। आम आरो गावखौ जिउ गावनि जिउ खौ दैदेननो थाखायबो माने मोनसे राहा लामाखौ मोननो हायो। जेनेबा आथिखालाव जोङो नुनो मोनो जि ओ जोङो माखासे ओ गेलेग्रा जेनेबा नोङो जि खेलायाव आखा फाखा नों खारनाय गे खारनायाव आखा फाखा बा नों ङो ओ जोलुर गेलेनायाव आखा फाखा अब्ला जोङो माखासे ओ साख ख्रि बाख्रियावहा जोंहा माखासे सार्टिफिकेट। नि गोनांथि जानानै फैरो जुदि नोंहा औ। ओ गेलेनाय नि माखासे सार्टिफिकेटफोर थायो अब्ला नोंहा बै साख्रिखौ नोङो बे साख्रिखौ मोननो हानाया नोंनि खाबुआ माने ओ गोरलैसिन जानानै फैयो आरो औ बांसिनै गोरलैसिन जायो आरो अ बेखायनो जोङो फरायनाय बा लिरनाय फरायनायजों लोगोस जोङो गेलेनायखौबो लांफायोब्ला मोजां जोंनि देहानि थाखायबो मोजां। आरो जोंनि जोनोम बा इयुन इयुन जिउखौ जेनेबा जोङो दानो थाखा खायबो ओ जोंनि नि राहा लामा नागिरनो थाखायबो माने मोजां जायो आरो।
उम। औ आरो जेनेबा जोङो गेलेनायनि गेजेरजों जोङो गावनि सायाव फोथायनाय आरो ओ। टिम वार्क जेनेबा जोङो मोनसे खेला गेलेनो थाङोबा जोङो माखासे हानजा जानो गोनां जायो। जेरै जोलुर नो जा बा क्रिकेटनो जा जोङो हानजा जानो गोनां जायो जेब्ला जों हानजा जानानै गेलेयो अब्ला जो मोनसे हानजाानि बै सुबुंनि माखासे से आखुथायाइफोरखौ जों मोनथिनो मोनो बा जों गाव गाव जों गाव बुजिलायनो गोनां जायो। फोथायलायनो गोनां जायो बे फोथायनाया ओ गेलेनायनि गेजेरजों जोङो बेखौ मोन मोननो हायोबा जों बे गेलेनायनि गेजेर जोंनो जोंनि थाखाय खाय सोरो सोर लोगोआ सैथो लोगो बा सोर लोगोआ जोंनि नंखा हाय लोगो बेफौरखौबो जोंङो हम मोनदांनो हायो गेलेनायजों जोङो। जोंनि देहाखौ गोग्गो खालामनो हायो बिनिफ्राय जोङो जोंनि गासै देहा सोलेरखौ गोख्रों खालामनो हायो बिनिफ्राय जोङो जोंनि मेलेमनि गोहोखौबो बांसि बे बारायनो हायो। बेनिफ्राय जोङो गेलेनायजों जों गावखौबायो दिसि फ्रिन खालामनो हायो जों माखासे गोबाव सम गोबां समाव जोङो माखासे टेनसनाव था थायो माखासे जोङो बायदि -बायदि स्ट्रेस बा ओ जोङो बेङा बेङा मोनो देहाफोरखौ आरो आथिखालाव जोङो गोबां सुबुङानो ओ ओरैनो थाला ना सोबानो गावबा गाव खामानियाव बेस्थ जानानै थायो सोरबाबा फालांगि खालामो। सोरबाबा गावबा गावनि ओ गावारि फसं संथानफोराव हाबनानै थायो हमनानै ला सासे सुबुंआ फोरोंगि गिरिनि हा बा मावो बै फोरोंगिरिनि हाबा मावनाय सुबुङा सानसे मानि ओ ओस फरायसालियाव थांनानै गथ'फोरनो फोरोंनानै रायज्लायनानै मेङो। आरो ओ मोनसे ओ गोजोननाय मोना बा गावखौहायो देहायाव दुरबल मोनो बेबायदि समाव जुदि बियो गेलेयो ब्ला। ओ गोलोमदै गगारहोयोब्ला गावनि माखा टेनसन बा स्ट्रेस बानाय मेंनाय बेफोरखौ गोजान खालामनो हायो आरो गावनि ओ जिनाखि मेलेम बे मेलेमखौ स्ट्रेसखौहायो औ रिप्रेस खालामनो हायो आरो जेनेबा जोङो मोनसे गावखौ गोदान खालामफिननो थाखाय खाबु मोनो बेनि गेजेरजों फाय जोङो ओ गेलेनायनि गेजेरजों गावखौहायो माबोरै दैदेनगिरि लिडारशिप बेखौहायो जोङो मोनथिनो मोनो जोंहा मायाव मा मानि सायाव जोङो कुवालिटि दं जोंहा मा गुन दङ गेलेनायनि साया याव बेखौ जोङो मोनदांनो हायो जेरै गुबुन गुबुन गेलेनाय दङ गेलेनायनि बि थिंआवबो जोङो मोनफ्रोमबो गेलेनायाव जोङो चम पारफेक्ट नङाबो जानो हागौ थेवब्लाबो, बबेबा मोनसे बेयाव जोङो ओ साबसिनथार जानो हागौ बेखौ मोनथिनो थाखाय जोङो गासैबो गेलेनायफोरखौ गेलेनानै नायनाय नायोबा मोजां आथिखालनि उन्दै उन्दै गथ'फोराबो बेफोरबायदि गेलेयोबा मोजां, ओ जेब्ला जोङो उन्दैमोन। अब्ला जोङो गेलेयोमोन बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि गेलेयोमोन। काबादी खग अ बिलाइ लायनाय ओ बेनिफ्राय दि ओंखाम ओंख्रि बायदि बायदि गेलेयोमोन नाथाय। आथिखाल निजेनाखि। उन्दै उन्दै देरबोनाय गथ'फोर बि फोरो बेफोरबायदि गेलेनो बिसोरो बांसिनै म मबाइलावनो थांहैयो मबाइलाव भिडिअ नायो। भिदिअ' गेम गेलेयो बे-बेनि जाहोनाव बिसोरनि मेलेमा एसेबां गोख गोख्रों जाया आरो बिसोरनि देहा सोलेराबो गोख्रों जाया आरो
नोंथांनि नोंथां औ नोंथांनि बुंनाय बायदिनो जेनेबा आथिखालाव ओ आथिखालनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा जेनेबा ओ फोथाराव थांनानै ओम बा ओ बायजोआव थांनानै गेलेलिया। औ जाय जेनेबा ओ आखाइयावनो मबाइल लानानै। नै मबेल नि भिडिअ' गेम बा मबेल नायनानै थायोजे नोंगौ। ओ जेनेबा आथिखालावहाय बेफोरबायदि औ मबाइल नायनाय बा ओ बायजोआव थाङालासिनो गेलेनाया खम जालांबाय आरो। आ दानि। उन्दै उन्दै गथ'फोरनाव औ जेनेबा जोङो बैबायदि देहायारि गोदो गोदाय ओ जेनेबा माबायदि फोथाराव थांनानै गेलेग्रानि देहायारि गोख्रोंथि आरो दानि गथ' माने जोंङो बेखौ बेयावनो माने फारागखौ नुनो मोनो आरो ओ जोगो जोंनि देहानि थाखा फाय गेलेनाया ओ गेलेनाय खेला फोरा माने मा बेसेबां माने जोंनि देहाखौ गोख्रैयै लाखियो बेयावनो जोङो माने औ बिनि फारागथिखौ नुनो मोनो बेनिखायनो जोंनि देहानि थाखाय बा जोंनि औ मोजांनि थाखायनो औ जोंनो गेलेनाय होनांगौ आरो गेलेनायनिफ्रायनो जोंङो गावनि जिउखौ दैदेननोबो हायो। आरो जोंनि देहा खौ गोख्रोंबो ला होनो हायो औ जुदि सासे सासे ओ बैसो जानाय सुबुङानो जा बा बैसो जायियानो जा जुदि बियो फिजिकेलि एक्टिभ थायो अब्ला जेनेबा गेलेनायनि गेजेरजों ओ नोंनि ओ मेलेमनि मेंनाय ओम देहानि मेंनाय
औ बेजों लोगोसे माखासे बेमार आजारनिफ्रायबो रैखाथि मोननो हायो।
नोंगौ उमबाय सासे सुगार पेसेन्टआ जेनेबा फुंङाव बा बेलासे फुरा ओ माने थाबायनानै बा खरनानै गोलोमदै गगारहोयो ब्ला बै सासे सुगारपेसे माने औ मोजां माने मोज थथसे बे गोलोमदै खौ हगारहोनोबा ओ मोजां फारसे देहानि मोजां फारसे फैफिनो आरो अब्ला जोंनो औ गेलेनायखौ माने जोंनि देहानि थाखाय जोबोर गोनां होननानै सानजायो। अब्ला जोंहा समाबो जाद जोबाय
औ औ औ जागोन दे बिदिब्ला औ हरबो जाबाय नालाय औ दे बिदिब्ला औ।